माथो खोनायाबो हेलौ हेल'
औ खोनादों
खोनाबाय
ओइ उन्दुगलांनानैसो दं आङो खोनाबाय दासो उन्दुदों माबादों खोनादों
ए ओ
बहा दं ओंख्रि
हैइ आं द दसे बेरायहैदोंहाय खोलाहा
ए आं आइ नावसो दंथ'यो दसे
उम
ओंखाम जाथ'वाखै दाय थिं खालामदों एसे
ए आं दसे बेरायदों एसे है
दा बेरायगोन आंबो
जायगा नायला बबेथिं अखा हादों बबेथिं दै देरो गा-
उम
औ एसे गिदिंहैनि
ना मोनलाबायबा खिथादा आंनोबो
बिरायलाबायहैदों
दैफ्राव फैनाय ना मोनबा खांख्राइ मोनबा खिथा होनदां
नायाथ' मोनखागोन बिराद ना हमदों औ ना खांख्राय हमसोदोंनोहाय दै देरनाया
मैथाजों जानो लायनांगोन र' दा
दुगैसोय
ओ बायनानै लायनोसैदा आल दा फानबा खिथादो आंनोबो
उम
सानसु सानग्रां थांथारबाय नों दानो
है सम गैयाना ओंखायनो दानो थांना लाखानो नागिरदों जा बिदि उन्दुबाय थानायनि
ओ मा खारेन्टानो थांलाय फैलाय
बोथोर थिग नङाना ए बोसोरा थिख नङा बेखायनो सोर सोर दं?
दङ गासिबो नआवनो। सासेया गैया गासिबो दं सासेया साजा गैया बिबैनाव थांदों।
फिसाजो गैया बिबैनाव थांदों। बिबैनि न आलाय बिसि गोजान?
उम बिबैनि न'आ बेसेबां माने एक किल'मिटार एक किल'मिटार जायो एक किल'मिटार खोनाबाय?
उम ओमफ्राय नोङो संनानै लाखाजोबदो रुथि बेदर
संना लागोन
उम सुनिबाराव सुनिबार नङाबा देवबारावनो थांसै सुनिबाराव फ्रावनो नङाबा।
उम
फ्रुटसबो लानांगोन। साना गोथांफोर माबा खालामनानै लांनांगोन।
उम
रुथि बेदर नङाबा ओंखाम माइब्रा माबाफोर ओंखाम बेदरफोर ओंखाम माइब्रा मोनजायैया गोबाव थारसैहाय बेदरजों। लानानै थांखानानै आराम जाहैनांगोन। ओमफ्राय खेमफ्राइनाव ओरैनो मोननैसे मोननैसो हांनाय जाबोनोसै बारा जा
दिंखिया जागोन?
नायाथ साथामल'सो साथाम साब्रैल'सो जायो उनाव थोनाय
आरो
सोरखौ गालांनो सोरखौ थानो जायो।
थोया हनै होनबाबो माखासे लांसै माखासे थाङोबा स्कुटिजोंबो थांनो हागोन दा
गारि गारि थोजासिगौ गारि थोजासेखौ ओंखारग्रोसै हो
देवबाराव गेरजा जायो मा जायो सुनिबारावनो थांसै।
सुनिबारावनो थांसै थांगोन सुनिबारावनो बिदिबा
उम बोथोर मोजांबा थांनो दांलांसै नानियाबो थांनो दाव राव जागासिनो। जानाय लोंनाय लांखानांगोन बुद गोथांफोर खौ सोमनानै एसे रुदबनानैबो लांनांगोन थाना जानो लुगैयोना।
बुद एवनाय लांगोन बेदर एवनाय लांगोन फिथाइ सामथाय लांगोन आनारस लांगोन
आनारस लगायनानै आराम फिस फियास हादो माबा लगायदो
ओम
खाला निमुग खाला निमुगा गैला जोंहा जोबबाय।
खाला निमग जोंनाव दं टेनसन गैया
ओम लानानै थांखानांगोन बिदि आराम जाहैदोल'
ओम दै देरसोमजोबदोंहाय मनिखौ लाजोबबाय गोदैथारमोन मैयाना बि जि अखा सानदुङाबो जि दुंदों अयथासार गरम हा
ओम
आय आय आय आय
सानबैसे दंबावो दिंथाला
हरनै
सानबेसे दंबावो
दा हरसे थांबा दा हरसे गाबोन हरसे ओम दं आरो हरनै दा मोनायाव हरसे गाबोन हरसे
हरनो दङ
आरो सानसे फ्रिलाय नामा
उम सुनिबाराव फुङाव जोबसिगोन सानसे थासिगोन देव बाराव सानसे
मास जोबबा जोब
सनिबाराव बोथोर मोजां थारमोन
आजावाबालाय खस्थ' मावनानै
नोंसाना सानाव आराम माबा हराव उन्दुयो आं हराव उन्दुनो मोना ना सरमेेलानावसो थां सरमेेलानाव थांदों बिसोरो नेदानो नांहैनाय नंलालाय दा खोलाथिंजाय दा म खोनायासै उफस हेल' हेल' खोनालानो जेबोखोनो होमबा थांलाय फैलाय थांलाय फैलाय मा एसे असान्थि खारेन जाखो नै बिलाय मोजां मोननैसो आइआ